हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आङो नोंथां जिरायनानै दंखैयो नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा नोंथां?
आङो नोंथां दायो मावथ'वाखै जेबो हाबाफारि
अ नोंथाङाबो दायो जेबो हाबाफोर मावाखैबालाय नोंथां हबा मोनसे सानैजों मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन मानो हाया नोंथां हागोन-
ओ औ बिब्दिब्लालाय जोङो नोंनि सानफ्रोमबोनि लाइफआव एबा सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ नोंथाङा बुंनाय मथेबा नोङो आंनि जिउनि ओ सानफ्रोमबो टाइम टेबोलखौ
औ औ औ औ बेखौ बुंनाय जादों नोंथां आं
अ बेथ' नोंथांनो आङो आंनि होमबालाय जिउनि सानफ्रामबो रुटिनखौ एसे फोरमायनासै होमबालाय नोंथाङा स
औ औ दे फोरमायनाय नोंथां
आङो आङो बिदिनो थाबैनो सिखारो फुङाव। आङो एसे हराव एसे मालाबा गोबावजों उनदुनाय जायो मालाबा उनदुनो ओंखारबा एसे थाब उन्दुयो। खिन्थु आङो टाइम टेबोल दंखायोना आंना खिन्थु। आङो बे टाइमखौ मालाब हराव आं उन्दुनाय समाव जेरै आङो लेखा फरायखांनानै हराव बार'थासिम फरायोब्ला आङो एकथानि गेजेराव उन्दुनांगोन बिदि टाइम टेबोल थाखायो आंना फिक्सनो। आङो बे टाइम टेबोलखौ मालाबाबो बारहोआ। माने ओरै उन्दुसिगोन उन्दुनानै एकथाफोराव उन्दुनाय जाबा आङो बिदिनो मालाबा ओम जेबो हाबाफोर हाबाफारिफोर मावनाङाबाथ' एसे गोबावजों सिखारो आदथासोआव सिखारो आङो ओमफ्राय बिदिनो आंना खामानिफोर थाबा एबा गोदो एबा गो गोदो गोदोथ' नंला एसे बोसोरसेसो आवगोल आं जेब्ला कलेज फरायबाय दंमोन दाथ' आङो ग्रेजुवेट जाबाय नालाय कलेजफोर फरायनाय समावथ' आङो लेखा फरायोमोन ओमफ्राय बारा गोबाव उन्दुनाय जायामोन। आङो बिदिनो मालाबा एगार थासिम नेकस टाइम बे मोननैनि गेजेरसिम जेन थेनबाबो आङो सानफ्रामबो रुटिनखौ फल' खालामनानै मोजाङै गोसो होनानै फरायोमोन आं जेब्ला कलेज समाव फरायोमोन ओमफ्रायहाय आंथ' बिदिनो रुटिन बायदि रुटिनाव मा लिरनाय दं बार'थायाव उन्दुनांगौबा बार'था टु एकथानि गेजेराव उन्दुसिगोन ओमफ्राय थाबैनो सिखारो सातथा बा सयथायावनो सिखारो आङो ओमफ्राय सिखारनानै आङो मोखां आथिं आखाइ सुसिगोन नानै ओम दसे समनि थाखाय बा आधा घन्टासे समनि थाखाय आङो यगा एबा एक्सारसाइस खालामसिगोन न'आवनो। गोसो होनानै फुल बडि एक्सारसाइस बा य'गा खालामो आङो फुङावनो। फुङाव सिखारनानै मोखां आसिंथ' सुखागोन नालाय खांनानै बारल'गोरसि सिगोन बारल'बारल'नाय माने बे मोनसे एक्सारसाइस आंनि देहानि थाखाय। माने सबनिबो थाखाय खाय आरो ओ सोरबा सोरबा खालामा योगाखौ गोनां थि साना आङो खिन्थु दिसिप्लिन मथे आंनि रुटिन मथे आं खालामबोबाय दं बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय आरो दाबो खालामो आरा आं सानफ्रामबो बिदिनो य'गा खालामसिगोन एक्सारसाइस खालामसिगोन ओमफायहाय दै लोंसिगोन एक्सारसाइस खालामखांंनानै दै लोंनानैहाय आङो टाइम टेबोलफोर नायसिगोन फरायनांगौबा फरायसिगोन। फरायनानैहाय फरायखांब्लाथाय थाइम टाइमखौ नायनाय मथे थे आङो दुगैसिगोन दुगैसिगोन लोबसिगोन दुगैनानैहाय आङो बिदिनो कलेजावथ' दाथ' गैला। नालाय ओ कलेजाव थांब्ला आङो ओंखाम जासिग गौमोन ओंखाम जानानैहाय बिदिनो आङो लोगोफोर जों सावरायसिगौमोन दिनै मा मा क्लास दंबा आं रुटिनाव नायसिगौमोन। ओमफ्राय लोगोफोरखौ खबर लासि मोन कलेज फैगोन ना फैया बिदिनो सावरायलायनानै आङो आराम दुगै लोबखाबाय दुगैबायबो लोबखाबायबो नालाय आङो ओंखारसिगोन कलेज द्रेस गानसिगोन आरामनो खानसिगोन खानायफोरखौबो बिदिनो सेन्ट सारसिगोन जुथा मुजा गानसिगोन लंपेन्ट गानसिगोन बेग बासिगोन। फरायनायनि आंनि क्लासनि लेखाफोरखौ लांसिगोन मा मा खौ क्लास लागोन आङो बा इमपरतेन्ट क्लास दं बेफोरखौ एतेन्त जाहैसिगोन आङो कलेजावहाय क्लासआव एतेन्त जानानै जितु जोंनि प्रफेसार बा फोरोंगिरि फोरोंगिरिनि आङो बुजायनाय मोजाङै गोसो होनानै खोनासंसिगोन। गोन गोसोआव लासिगोन ओमफायहाय बे फोरोंनायफोरखौ आङोहाय आंनि बहि बा नट नटबुक होननायाव फावथेनजोंहाय आराम लिरथिबसिगोन मा मा बुंदों जोंनि फोरोंगिरिया मोजाङै लिरना लाखिसिगोन ओमफाय आङो माखौ बुजियाखै बेखौ आङो गसंनानै आंनि फोरोंगिरि बा मास्टारनाव बा प्रफेसारनावहाय सोंसिगोन सोंनानै मास्टारा मोजाङै बुजायसिगोन आंबो होमबाथाय आं जेखौ हाया बेखौ सोंखादों नालाय आंबो बेखौ माने दाउटा आंना क्लियार जानाय बायदि जाबाय होमबा आं मोजां मोनबाय। गोसो फरायनायाव माने आंना एसे गोसोआबो बांसिन जाबाय। हासिनबायबो नाम्बार फोराव लिरबाथाय आं बुजिखास बुजिखानायखौसो लिरगोन नालाय बुजि खानायबो जाहैबाय हाइ हाइ थागोनबो जाहैबाय ओमफाय बेजोंनो नाम्बार मोजां लाखि सि नांगौ बिदि आंना साननाय हनाय दं बिदिनो लिरथिगोन मोजां नाम्बार मोननांगौ होननानै लिरो फरायो ओमफायहाय कलेज थांनानै फैसिगोन फैनानै आङो मोखां आथिं आखाइ सुनानै बिदिनो दसे सम जिर'नि लासिगोन बा जिरायसिगोन बा गोलानोनो गोलानो ओं गोलानो दसे मालाबा मालाबा सानफ्रामबो खालामनाय जाया खालायनायालाय ओमफायहाय आङो न'नि खामानिफोर मावसिगोन बिदिनो बारिफोराव नायहैसिगोन आंनि फिथाइ सामथाय गायनाय मैगं थाइगं थाइगं गायनाया माबोरदि जाना दं हाग्राफोर गोलाव गोलाव जाना दंबा आङो बिदिनो जोंनि सिखा गोलाव खौ लाना हाग्राफोरखौ दानस्रांसिगोन साफा खालामसिगोन न'नि खामानि मावसिगोन आरो जोंनाथ' अमाबो मानै माथाम फिसिनाय दं नालाय आङो जोंहा आइ गैयाब्ला आङो आदारखौ होना दोनसिगोन अमाखौ मोजाङै ज बेलेग जायगायाव खास्लायसिगोन। आरो बिदिनो गोबां। बोरमाफोरखौबो आङो दोस्लायहैसिगोन न'आव खाफैसिगोन मोनाबाथाय मोसौखौबो आङो लायो मालाबा मालाबा आंना फंबाया लायो आं सोलाबाबा बे आं सोलाबाबा बे लायो बे सोलाबाबा आंलायो बिदि बिदि खालामलायो बिदिनो आरो आंनि अदसिना आरो गोबां दंबायो आङो फोरमायजोबबा नोंथाङा खोनासंबाय थानाय जागोन ओंखायनो नोंथांनिखौबो आङो एसे मिथिनो लुगैदों मोन नोंथांनि दैलि सामफ्रोमबो जिउनि टाइम टेबोलखौ माबोरै माबोरै मोनथाय होनोमबा आङो नोंथांनि फ्राय एसे सोलोंनो हागोन माबोरै माबोरै सिन लायो नोंथाङा फल' खालाम खालामो एसे फोरमायना होदोदो नोंथां नोंनिखौ
औ नों नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा थ' गासिबो सैथोआनो। आरो दायो जोंहा ओ नोंथाङा जे बुंदों आंखौबो एसे सावरायनो। थिनदों आंबो सावरायनि बिदिब्ला।
औ नोंथां।
जोंहा जोंनि सानफ्रोमबोनि एबा आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनांगौ हाबाफ्रा एबा जों आंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि खामानिफोरा जाहैबाय आंबो नोंथां बाददिनो जेनेब्ला फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै लोबनानै एबा जोङो जोंनिनो न' खाथिनि फिल्डआव एबा ग्राउडआव जों एबा आं थांनानै एसे दसे खारनानै आरो
औ नोंथां।
बायदि बायदि रोखोमनि य'गा खालामनानै मोजां मोनो आरो बेखौ खालामनाय जायो मान मानोना बेफोरनि दारैनो जोंनि देहाया एबा जोंनि मेलेम जोंनि साननो हानाय एबा जोंनि जोंनि बोलो गोहोआ बाङो। बेफोर एक्सारसाइसफोरखौ खालामो ब्ला आरो ना।
औ नोंथां।
आरो बेल' नङा आंबो बिनिफ्राय फैनानै दुगै लोबै ओंखाम बायदिफोरखौ जानानै जोङो कलेजाव थांनाय जायो।
औ नोंथां।
आरो कलेजफ्राव थांनानै जोङो बायदि रोखोमनि सोलोंनांगौ एबा जोंनि लाइफआव सोलोंनांगौ
औ नोंथां।
जों कलेजनिफ्राय सोलोंनानै फैयो। बेनि उनाव न'आव फैखांनानै आरो बेलासि जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला आरो फिल्डआवनो थांफिननानै बायदि रोखोमनि गेलेनाय मुवाफोरखौ आं गेलेयो जेरै
औ नोंथां।
फुटबल होन, क्रिकेट होन, भलिबल होन बेफोरखौ आं गेलेयो। आरो बेफोरखौ गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो।
औ बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथां।
आरो बेल' नङा आरो माब्लाबाफोर सानफोरावहाय सम मोनोब्ला जोंनिनो न' सेर सेरनो जेब्ला बिबार बागान बेफोरखौ बेफोराव हाग्रा र'जनायखौ आं फुनानै होयो जाहाथे बिबारफोरा समायना- रमायना बारफैयो। आरो बेल' नङा बिफां थाइ बिफां लाइफांफोरनि दालाइ दासाफोरखौ फोसाबो। बिफां -लाइफांफोरनिया माबायदि नांगौ मुलिफोर बेफोरखौ आं सारनानै होयो जाहथे फिथाइ -सामथाइया बुजायालासिनो मोजाङै मोजां फिथाइ हैगोन होननानै मोजाङै मोजां मुलिफोरखौ सारो। आरो बेल' नङा जोंहा गोबां जेनेब्ला गावनि जिउआव मावनांगौ हाबा थायो बेफोरखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव एसे एसे जों मावनानै जोंनि लाइफआव जों साक्सेस जाहैनो हायो मानो होनोब्ला जोंथ' खनसेनो गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया। दिनै गाबोन एसेसो खामानि फोरखौ जों मावनानै बारायलांनो हायो नङा होमब्ला नोंथां दायो बिब्दिनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङालाय माबायदि मोनदों
आङो नोंथांनिफ्राय नोंथांनि सामफ्रामबो जिउनि रुटिननिफ्राय आङो गोबां सोलोंनो सोलोंथाइ मोनबाय। आरो बे आंखौ एसे मटिभेटबो खालामबाय एसेयानो नङा बहुतआनो मटिभेट खालामबाय नोंथांनि टाइम टेबोलखौ खोनानानै नोंथां आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो बेनिफ्राय सोलों खाबायबो आं गाबोननिफ्राय मा माखौ रोङा बेफोरखौ नोंनिफ्राय सोलोंखाबाय नालाय एसे आङो बाहाय सै गाबोन बेबायदि नियम मथे फल' खालामहनोसै नोंथांजों रायलायनानै बिराद गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां।
दोनथ'लायसै नोंथां बिदिब्लालाय दे।
औ दे बिदिब्लालाय